हेल'
औ नोंथां।
गोजोन खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलि नोंथांसिम।
औ नोंथां आंबो जासिहरफिननाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आंङो दा ओरैनोसो दङ नोंथां नोंलाय?
अ आंबो नै दङ इदिनो।
नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन आंनाव?
अ आंङो ओ मोनसे आयदाखौ सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादों।
अ अ अ ।
औ आइदाया बे आइदाया औ जागोन दे होमबा। आयदायानो जाहैबाय समाज सोलायनायनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार आरोना।
औ औ।
औ। सोलों सोलोंथाइ होनब्ला जों बयबो मिथिखागौ ओ सोलोंथाइयानो जादों गियान आरो रोंगौथि आरजिनायनि मोनसे राहा जायनि गेजेरजों औ जोंङो ओ जायनि गेजेरजों जों समाजाव गोबां सोलायनाय लाबोनो हायो आरो बियो मोनसे गोहोगोरा आगजु हिसाबै खामानि मावो उम सोलोंथाइया जोंनो माने गोबां साननो हानाय गियान होयो जेरै मोजां जां आरो गाज्रिखौ जोंङो बुजा जायनो आरो बिजिरनो हानाय रोंगौथिखौ होयो।
उम
आरो लोगोसे जोंनि साननो हानाय जोंनि सानस्रिफोरखौबो बियो जौगाहोयो आरो आरो जोंखौ समाजावहायो सांग्राङै बाहागो गोलानो बियो जोंनो गियान होयो जोंखौ माने समाजाव दैदेनो । जों समाजनि मोजां खामानि मावनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामो।
उम
दा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंङो गोबांथार सोलायनाय लाबोनो हाब बाय ओ जेरै हिनजावफोरखौहायो जेरै हाय हिनजावफोरनि मोनथाइखौ मोनहोनाय गोदोथ' हिनजावफोरखौहाय मान माने ओ खामानियावल' थिसननाय जायोमोन बिसोरखौ फरायहोनाय जायामोन आरोना। हौवासाफोरखौल' बांसिन फरायहैयोमोन गोदो गोदायनि जुगाव खालि हिनजावफोरखौ खामानि संनाय खावनाय बेफोरबायदियावल' बाहायनाय जायोमोन आरो आरो लोगोसे ओ उन्दै समावनो माने उन्दै बैसोआवनो हाबा हरनाय जायोमोन। बिसोरखौहायो दा बेबायदि नंला आरोना दायो खिन्थु सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे जुगाथ' सोलायबोबाय नालाय
औ
मोननायाबो सोलोंथाइ मोननायनि हाराबो बांलांबाय दायो बयनिबो सिमा बिफा फोराबो सांग्रां फैबाय सोलोंथाइनि फारसे सोलोंथाइया मा बुस्थु सोलोंथाइ लायोब्ला मा बेखौ गासिबो फोरखौबो फिसाजोफोरखौबो बिमा बिफाफोरा गोजौ सोलोंथाइ होयोसै आरो दा थिग बेबायदिनो फिसाजोफोराबो गोबां गोजौ सोलोंथाइ लानानै साख्रि बाख्रि मावनानै न'खरखौ खांगासिनो सिन दं आरो
सोरबा हौवाफोर बायदियाथ' दिनै नै थालांबावबायसो आरोना हिनजाव फोरनिफ्राय हिनजावफोरासो दावगासिनो हमबाय जेरै डक्टर जा नार्स जा बेबायदिनो अफिसफोरावबो गोबां जों हिनजाव हिनजाव फोरखौ खामानि मावनाय नुनो मोनो आरोना दानि जुगाव जायनि गेजेरजों बिसोर बिसोरो न'खरनि फारसे आरो समाजनि फारसेबो रांखान्थियारि बिथिङावहाय हेफाजाब होदों आरो न'खरखौथ' जेनेबा ओ सामलायनानै लाखिनो हाबाय आरो लोगोसे समाजनि फारसेबो ओ रांखान्थि जौगानायाव आरो लोगोसे समाज सिबिनायावबो बिसोरो मदद खालामगासिनो आरो जेरै हस्पिटालफोरावहाय बेमार बेमारिफोरखौहायो फाहामथाय होनाय थिग बेबायदिनो ओ समाजावबो जेनेबा गामिफोरावबो ओ गथ'फोरखौ जेनेबा दैदेननाय मोजां लामा दिन्थिनानै बिसोरखौ सोलोंथाइ लानो होनाय उनावहाय जेन जेनेबा सासे से मोजां गाव गावसोर बायदि गावसोर जेरैहाय दा जेनेबा डक्टर मावनानै ओ बिसोरो बेमारिफोरखौ नायगासिनो बेबायदि बिदिन्थि जानानै दं आरो हिनजावफोरा आरो गिदिर गिदिर अफिस सार फोरबो जेरै आइ एस अफिसार आइ पि एस अफिसार दा बांसिनानो जों हिनजावफोरखौबो नुनो थांसै आरो ओमफाय बेजों लोगोसे सोलोंथाया ओ गोदो गोदायनि खोमसि फोथायनाय बेफोरखौबो ओ दायो खमायहोबाय आरोना जेरै अजा दायना फोथायनाय गोदोथ' बिराद औ बेबायदिनो गाज्रि गोदोनि नेमखान्थिफोरखौहाय जोङो नुयोमोन जेरै ओ हौवा थैबा हिन्जावखौ सावफानाय बेफोरबायदि आरो लोगोसे गोबां नियमफोर दंमोन आरोना फुजा माबा माबि होनाय बोलि होनाय माबा माबि गोबांथार जों नुनो मोनो बेफोरो दा गैनो गैबांलिया आरोना बांसिन गैलानो होनजायो बेफोरो बेफोर गासैबो जाहैबाय सोलोंथाइनि गेजेरजों बेफोरो गोजान जाबाय आरोना बेखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों खारहोनो हाबाय आथिखालाव बो गोबां गुननि गियााननि मानसिफोर ओंखारबाय सोलोंथाइ लानानै बिसिनि दारैनो माने समाजाव ओमफाय मोनसे जौगानाय फैबाय आरो
उम उम उम
औ ओमफाय सोलोंथाइया जोंनो नियाय बिसार खालामनायावबो मदद होयो आरो दा सोलोंथाइ मोननाय मानसियासो बबेया मोजां बबेया गाज्रि बेखौ बिजिरनो हानाय जायो नालाय दा सोलोंथाइ मोननाय मानसि रां बेखौ बिजाबफोराव गासैनिबो सोमोन्दै फरायनो मोनजोबो बेनिफ्राय गावनि मोन्थाय मोननांगौफोरखौ राइटसफोरखौबो मोनथिनो हायो आरोना सोरजोंबा नासयादोंबा सोरबा हारिया जेनेबा गावनि हारिखौ नासयदोंब्ला बेफोरनि मोनथायफोरनि फारसे मा मा होनगोन इखौ सोंखारिनो हायो आरो दा जाम्बा जामबियाथ' बे बेखौ सोंखारिनो हाला सोलोंथाइ मोनैफोराथ' मिथिला नालाय गावनि मोनथाय मोननांगौफोरखौ दा बेखौ सासे सोलोंथाइ मोननाय मानसियासो ओ गावनि मोन्थाइफोरखौ दाबिनो हायो आरोना आरो समाजाव ओ बेबायदिनो गावजों गाव मा होनो नांलायनाय खमलायनाय धोरोमफोरखौ बासिलायनाय हारि धोरोम बासिलायनायाबो खमायनो हमो हमबाय आरो बिनि सोलोंथाइनि गेजेरजों फाइन आंनि फोरमायनाया एसांसै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां
नोंथांङा माबाफोर फोरमायनो सानदोंब्ला फोरमायदो
अ नोंथां जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नारजि अमा संनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों नारजि अमाखौ औ नारजि अमाखौ मारै संनाय जायो जोंनि बर' हारिनि नारजि अमाया मारै जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बेनि बागै आं एसे सावरायनो सानदों नार्जिया माबोरै जायो बेनि बागैबो आं एसे बुंलांनो सानदों नारजिया बोरै जायो होनोब्ला नारजिया फाथोनिफ्राय जायो नारजिखौ खालामनो थाखाय जों सिगाङावनो बे फाथो बिलाइ जे दङ बेखौहाय जों फोरानना आराम गेस। खालामना लाग्रोनांगौ जायो आरोना सान्दुं अ बिदिअ फोराननानै जों गेस्रेम बिदि जेब्ला जेब्ला गेस्रेम जायो अब्ला बेखौ नारजि होननानै जों बुंनो हाबाय आरो ना ?
ओ
नारजिखौ जोङो गोबां रोखोमनि संना जानो हायो जेरै अमा बेदर ओरैनो नारजिब्लाबो संना जानो हायो आरो अमा बेदर अमा मेजेम आरो ओरैनो नारजिलबो। एखमबा एखमबा खायफा नारजिखौ आलु जहलावबो होनानै जायो होननानै मिथियो। नोंथाङाबो जाखांबाय जानो हागौ आलुनि जहलाव नारजि एसे होनानै।
औ
नारजिखौ संनो थाखाय जों सिगाङावनो नारजिखौ दैयाव सोमना दोनग्रोनांगौ जायो आरोना दैयाव सोमनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिनिल गोखाखौ खारनायनि थाखाय नारजियाथ' जानायाव बिराद गोखा बेखायनो बेनि गोखाखौ खारहो थाखाय जोङो दैयाव रुगारो बिदि होनो आरोना नाथाय गोखाया खारजोबा बेना एसेल' खारो एसे खम जयो आरो ना गोखायाथ' खारजोबखाया एसे खम जायो बिदि खालामनायनि थाखाय बिनि उनाव दैयाव संखांनायनि उनाव नार्जिआ। बेनि उनाव जोङो नारजिखौ दैयाव सोमखांनायनि उनाव हायो मोजां सुनानै सेबना लानोसै दैखौ माबााजोबनायनि उनाव बिनि उनाव जों रुगारबावो आरो ना आर फिनसे खेनसेबाव रुगारनानै जोङो जों नार्जिखौ दौनानै जोङो नारजियाव माबाखौ होखानो हायो खारैखौ गोदौनायावनो जों खानो हायो बेनि उनाव जेब्ला नार्जि जिआ मोजाङै गोदौओ अब्ला जोङो सानानैनोबो लाखानो हाबाय आरोना नार्जिखौ। सानानैहाय जोङो बिनि उनाव जोङो नार्जिखौ दसे समनि थाखाय दोनथ'नोसै। दोनथ'नायनि उनाव जोङो अमा बेदरजों सङोब्ला जों अमा बेदरखौ जगार खालामना लागोग्रोनो हाबाय जेरै जोङो अमा बेदरखौ मोजां सुनानै दसे दै सरनानै जोङो सारायखौ अराव जाननानै थाव संख्रि ख्रि ओ‌ थाव हालद सामबाब्र आरो बानलुखौ होनानै मोजां एन एवनोसै आरो ना एवखांनायनि उनाव जों अमा बेदरख खौ होहर नो हाबाय।
औ
होहोनानै जोङो जेब्लाहाय अमाया मोजाङै माबायो एसे गोरा जायो राफोद जायो अब्ला जोङो ओ संख्रि हालदै बेफोरखौ होनानै आर खेमफिन खेबसेबाव एरफिनबावनोसै एरखांनायनि उनाव। हाय जोङो आरोबाव जों जे मस्ला देनानै लानायफोर थायो जोंनि ओ सामब्राम गुफुर हाइजें आरो बानलु बेफो खौ देनानै जों होयोना बेफोरखौ गोथाव मोदोमनो मोदोमो होननानै बेफोरखौ होनना सो आनो गरम मसला जिरा मस माबा मुबि थाबावो बेफोरखौबो होनोसै पेकेट नि मसला बा खायफा होयो बेफोरखौबो होनोसै बेदराव मोजां गोथाव मोदोमनायनि थाखाय बिनि उनाव जोङो मोजां एसे दै होनानै मोजां खोबहोबनो खोबहाबनोसै जेब्ला खोबहाबनानै दैया रानो अब्लाहाय जोङो जों नारजि सानानै लानायखौ जों होसनना होनो हाबाय आरो ना। होसननानै होखांनानै जोङो माने नारजिखौ खोबनाङा। खोबोबा माने नारजिया गोदौ फुयो बेखायनो जोङो एर दसे गोदौ होनोसै माने ग्लब ग्लब मोजां गोदौ होनोसै। गोदौ होखांनायनि उनाव जोङो माने नार-नारजि सङोब्ला जों खाथियावनो थाबाय थानांगौ जायो आरो खोबबाबो जों दफा दफ फालु खोबनांगौ आरो ना जों खोबथानानै दोननाङा मानोना खोबथाना दोनबाथाय जोंना नारजिया गोदौ फुङो आरो गोदौ फुबाथाय जोंना गोलै जोबगोन बिदि आरोना बेखायनो जोङो नायफाब नायफाब बिदिनो एरहाब एरहाब खालामनानै दसे खोबहाब खोबहाब खालामनानै दोनबाय थानांगौ जायो। बिनि उनाव जेब्लाहाय नारजिया मोजाङै गन' जायो अब्ला जोङो खांनो हाबाय मोनबाय बिदि बुंनो हायो नार्जिआ जानायावथ' जोङो अमाजों मानो जायो होनोब्ला अमाय अमानि मेजेमजोंहाय नारजिनि नारजिखौ बिराद गोथाव जायो होननानै जों मिथियो बेनिखायनो नारजिखौ बांसिन अमाजोंनो जानाय जायो मानि नारजिनि नि ओ अमानि मेजेमा नारजिनि गोखाखौ एसे खारहोयो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो ना
उम
नारजिया जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जों बयबो मोनथिखायो गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय। आरो जोङो जेनेबा बबावबा हटेलफ्राव थाङोब्ला जोङो दा जोंनाथ' बर'फोरनि मेरला हटेल दङ' जेरै बाजै हटेल आइ हटेल गासियावबो जोङो जेनेबा बेलेग जायगायाव हानथियोब्ला जों बेफोर हटेलखौ दाथ' बाजै हटेला गासिबो जायगायाव दङ' जेनेबा गुवाहाटि थांबाबो जों गुवाहाटियावबो बाजै हटेल दं बेलेग जायगायावबो दङ' दंजोबो जोंना जोङो बेलेग जायगायाव थांबाबो जोङो दा बर'फोरनि ओंखाम ओंख्रिखौ जों जानो मोन हायो आरोना गोदोनि समाव बिदि जेबो गैयामोन दा दा जोङो बिदि बर' हथेलफ्राव थाङोब्ला जोङो। हदाय नुयोखि जोंना माने नारजि - नारजि अनला जोंनि दोरोङा रि ओंख्रि जेरै नारजि अनला ओ ना बाथोन बेफोर थाफाखायो आरोना जोङो जेन'बा बेलेग जागोनबाबो जोङो जेनेब बोरमा बेदर जागोन एबा अमा बेदरखौनो जों जा गोन अब्लाबो बे जों अनला नारजि बेफोर जोंनि बेफोर जोङो ओरैनो मोनखायो। खायो आरोना बेफोरखौ जों ओरैनो जानो हायो बेफोरखौ। जोङो माने बिनानै एबा बायनानै जालायलायनाङा बेफोरो जोंनि बर' हटेला बेफोरखौ ओरैनो मोन जायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरोना मानोना बे जाहैबाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि। बेखायनो जों बर'फोरा बेफोरखौ गावनि हटेलाव ओरैनो माबानाय होनानै होनाय जायो आरोना।
उम उम।
उम आरोबाव आङो बुंनो सानोखि जोंनि बर' हारिया बिथाङा जेरै बुंदों सोलोंथाइनि बागै। सोलो सोलोंथाइनि बागै आं एसेबां बुंनो सानबावदोंखि जोंनि बर' हारिया सोलोंथाइ